अ खोनादों नोंथां
होनबा आङो नोंथांनि सेराव दा मागो दमसिनि बागै एसे बे आयदानि बागै आं एसे बुंनो सानदोंमोन बुंनो हागोन ना
औ औ औ हागोन नोंथां
औ मागो दमासि होनबाथ' नोंथाबो मिथिखागौ जानो हाग गौ बे दमासि जोङो गोबां रोखोमनि फिथाफोर जानाय खौ नुनो मोनो नंगौना जेरैबायदि जोङो मागो दमासि फोराव जों जेब्ला मागोआ मोनफैयो अब्ला जोङो फिथा ओ बे मागोखौ जों फालिनो थाखाय गिबियावनो बेलगगुरखौ बानायना लानाय जायो बेखौ सोरबा सोरबा सानथाम सिगां एबा सफ सप्तासे सिगां जों बानायनायखौ नुनो मोनो ओ गावनि खामानिखौ मोजाङै स समाव मालाबा समाव थाब थाब बानायनो हायियाव गावनि खामानिखौ एसेबाबो दोनथ'नानैबो जों बानायख नुनो मोनो नुब्ला नोंथां जेरैबायदि बेफोरबायदि बेलेगुरखौ जोङो गामियैनो मोनसे फिल्डआव बानायनायखौबो नुनो मोनो।
औ औ औ
खायफा खायफा गावनि न'नि दुब्लिफोराव बानायनायखौ जों नुनो मोनो। बेखौ बानायनो थाखाय जोंहा सिगाङावनो औवाफोरखौ बुथुमना लानाय जाग्रोयो। ओमफ्राय बे औवाखौ जोङो ओ बेफोरबायदिनो औवा बुरथाखो गेजेराव होनानै ओमफ्रायाय औवा थाइफोरखौ जिं जिङाव जों साइद साइदाव होनायखौ नुनो मोनो मानो होनबाना औवाथाया जोबोद बेरो होननाय खोनादों ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बिनि गेजेर गेजेराव जोङो थालिर बिलाइ जायखौ जों जोङो गोरान गोरानखौ हाख्लायनानै बेयाय जोङो होनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बेबायदिनो सिं सिङाव जोङो माखा माखासे नाराफोरखौ एबा जिगाबफोरखौ जोङो हानानै सोना दोननायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जेब्ला मागोआ होमबा जोंना बे बेलेगुरखौ सावनाय समाव फैगोन मागोआ ओ जागोन अबबा जोङो बे बेलागुर बे बेलावफोरखौ सावनो थाखाय हरसे सिगां जोङो बेखौ बिनि खाथियाव जोङो खाना जानायखौ नुनो मोनो। जाय मानसिफोरा बेहाय खाना जायो औ जायो लोङो बगिना थायो ओमफ्राय उनाव जोङो न'आव फैनानै रायजोनिखौोबा आरो ना जेनेबा ओमफफ्राय न'आव फैनानै जोङो दुगैसां लोबसां बाव नयो थुुब थुना सावनानै फाखोसे गिदिंनानै जों बेलेगुरफोरखौ सावनायखौ नुनो मोनो ओमफ्रायाय थेवब बे सावनायाव गोबां जोंनि गामिनि मानसिफोरा गासिबो फैनानै बे अरखौ सायफैयो दुगै लोबसांनो थिक बेबायदिनो उनाव जोंहा बिनि सानसे आगोल जोंहा माइरं गुन्दै देना दोननाय जाखायो जाय थ' जोङो माइब्रा आरो जो साहाफोरजों देना जानाय दोननायखौ नुनो मोनो मानो होनबाना जोंहा गोां फिथा बायनो हायो जेरै एथ फिथा लारु फिथा आरो ल फिथाइनि थाखाय जोंहा बेफोरबायदि जोसा न'नि माइरंफोरखौ जों देनायखौ नुनो मोनो नंगौ जानोना नोंथाव आरो बेफोरबायदि बिदिनो जोङो देना दोनखानाय माबाखौ उनाव बेलेगखौ सावखांनानै जोङो न'आव न'फोरखौ साफा साफ सिखोन फोनै लिरस्रांना दोननायाव जों आरामसे बे फिथाखौ सावनाय जायो मानसिफोरा गोबाङानो बे एन्टार फिथानि थाखाय एक्स रायै मोजांनो गोरायै नारसिननानै बे माइरं गुन्दैखौ दोनो नङाबा माइरं गुन्दैनि आथाया खारबा एन्थाबा जाया गावस्रायो होननानै जोङो खोनानो मोनदों आरो बेयो एन्थामनि महराव ओ मोजाङै सावजाया होननानै आरो नेम बायदियै बेफोरबायदि एन्थाब फिथाफोरखौ सावनानै सिगां सिगां जोंहा ओ मोदायनि जाहोगोर लोंहोनानै एक्सट्रा दोननाय जायो ओ बेफोरबायदि जाहोबासो ओ एफोरबायदिनो एक्सट्रा दोनबासो जोंनि फिथाइआ मोजां जायो होननानै जोङो बेखौ हा सावगोदानफोरखौ दोनग्रोनाय जायो एक्सस्रायै आमफाय उनावसो जोङो जास सावगोन बेफोरखौ जों उनाव जानाय जायो। एन्टाब सावनो थाखाय जोङो आसि सिबिं देयो सिबिं जों सिनि आरो बेफोरबायदिनो गुर मेथाइ आरो नालेंखरफोरखौ जोङो एवनानै ओ होनायखौ नुनो मोनो। आरो बेखौ जोङो जि मोजाङैनो थावा थावाखौथ' नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ थावायाव सावबा जोबोद मोजां जायो ओ बेखौ जोङो उनाव उन होनानै आखाइजों इसे मोजां गल खामनानै बिनि सायाव सिबिं बा नालेंखरखौ जों होयो। उनाव बेखौ नाथाब नाथाबै जोङो एसे एसे नाथाब नाथाब खालामना बेलथायनानै जोङो बेखौ थन्नानै उम एनथाबखौ माबायो आरो बिदि बायदिनो जों लारुफोरखौबो थाव माखासे रिफाइन थाव बेफोरबायदिखौ जोङो थावखौ ओ फुदुंनानै बेखौ लादु बानायनो थाखाय जोङो सि सिगाङाव दैजों लगायना संख्रि एबा सिनिजोंबो जायो। खायफा मानसिफ्रा संख्रिजों जानो मोजां मोनो खायफा मानसिया सिनिजों मोजां मोनो। बेफोरबायदिनो जोङो एसे एसे दायै दायै उनाव बेखौबो जेब्ला जायो फिसा फिसा गुल गुल एसे आखाइजों नारथाबनाय सोरबा सोरबा आसि फिथाबो होननानै बुङो आरो सोरनिबाया लादु फि था होननानै बुङो। ओमफ्राय बेखौ जोङो थाव होनानै उनाव बेफोरखौबो मोजाङै जोङो बेफोरबायदि बानायनायखौ नुनो मोनो गोबां रोखोमनि फिथा बानायनो हायो। गोबां मोसा हारिफोरा गोबां गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि फिथा बानायो जेरै- हासुं फिथा बानायो खायफा खायफाया आरो खायफा खायफाया बेलेक बेलेक फिथाखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनो ओ नोंथां मोननिथिं थिं बेफोरबायदि मागो दमासिफोरखौ माबायदि फालियो आंनो खोन्थानो हागोन ना?
औ औ नोंथां नोंथांङा जे बुंलांबाय बेफोर बायसानो फालियो जेरै दा जों ओ मागो मागो दान बुंङो ना? मागो दानानो बुंङोना? औ मागो दाननि से साननि फ्रायनो जोङो नोंथांङा जि बुंलांबाय बेलागुर सावनाय बे बेलागुर सारनायखौ ओ से ना नैमोन आं बावबाय बारा ओरै गोसोआव थाया जोङो ओरै ओ सावनाय जायो ओ जोंनि खिथिजोंथ' ओ बेलागुर सावनायनि सिगांनो ओ जेरै दा नोंथांङा बुंलांबाय फिथा अन गुन्दैफोरखौ खौ देना लाखायो लाखांनानै बिनि बिनि बेलागुर सावनायनि सिगां सानखालिनो ओ सावो आरो फिथाफोरखौ जोंनिथिंजाय आरो बिदिनो फिथा सावनायफोरा ओ नोंथांङा बुंलांखाबायदि ओ गो थै गोथै मा-माहोनो जायनो जेरै दा जोंनिया गोथै बुंङो । ख्रि नो सावनाय बेखौ सावग्रोयो बेयाव जोंनिखि ओ जेबो होआ जेरै दा सिबिंबो होआ आ सिबिं होआ संख्रिबो होआ ओरैनो आ माथा माथा बुंब्ला मिथिगोन ना?
औ मिथियो मिथियो नोंथां
माथाजों ओ दा लावदुम फिथा जोंनि थिं लावदुम फिथा बुंङो नोंथांमोननिखि मा बुंङो आं मिथिथ'ला औ औ औ - औ आरो बिफोरबायदि साखौ जोंनिखि जेबो होआ माबा ओ मोदाइनि थाखाय आरो एनथाबफोरखौबो जेबो होआ बिदिनो गिबि सानाव बिखौ आ मा बुङो सावखांनायनि ओइ उनाव जोंनिखि ओ खाना जायो आरो खाना जाखांनायनि उनाव बय बो आ बेनि- बेनि अखानायै आ दुगैस्रां - लोबस्रां बयबो दुगैनायाबो फुंनि आ ब्रै बाजि माने दाव सैमा नुनो मोना होननानै बुंनाय खोनादों नुनो मोनि सिगांनो दुगैनांगौ औ- औ बिद दिनो सावनानै बयबो अर सायनो फैयो
ओ
बिदिनो ओ गाजा गोमजायै माबा लाङो आरो मागो दमासिया बिदिनो स्नि सान ना मा जायोमोन
औ
औ बिदिनो जायोमोन आरो नोंथांमोननिथि मादि खुङो आरो नोंथांमोननिथि नोंथांआदि ओ गाससि खौबो बुंलांबाय गासैनिबो बायदि आरो नोंथांमोननि गामियाव मा मा फिथा खावो आरो मा बादि खुङो
अ -अ ओ बेफोरबायदि जोंनिथिंबो जेरै फिथाखो बुंनो थांबा नोंथांनि सिगाङाव बुंखादों जेरै लाडु फिथा ओ इदिनै एन्थाब फिथा आरो- आरो बि दिनो लावदुमफोरखो सावो होननानै बुंदों आरो खायफा खायफाया गोबां बेलेग-बेलेग दाना आथिखालाव बेलेग - बेलेग सावना लानायखौ नुनो मोनो बेफोरो जेनेबा बिसोरो नार हिसाबै बिसोरो नालेंखर फिथाबो बानायायो नालेंखर खोबो एबा लादु खामनानै दोनो आरो खाय फा खायफाफोरा बेलेग एक्सस्रायै आलादा रोखोमै फिथा सावनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि फिथाफोरखौ सावखांनानै जोंहा माखासे आलासि दुमसिफोरखौ लिंहोनायनि मोनसे हुदा दंङ जायनि थाखाय जों सिगाङावनो बिसोर आलासिफोर जाहोनो थाखाय गोबां रोखोमनि खाजाफोरखौ जोंङो ज दोननाय जायो बे मागो दमासि याव आलासिफोरखौ जाहोनो थाखाय बेफोरबायदिनो जोंङो गाइखेर साननिफ्राय लानानै बेफोरबायदि गासैबो फिथानि रोखोमखौ जों सावनानै एबा नालेंखरखौ जोंङो मोजांङै सिरा बायदिबो एवनाय जायो बेफोरबायदि बेखौ जोंङो उनाव आलासिफोर फैबाथाय जाहोनाय जायो आरो बिनि उनाव जोंहा गोबां रोखोमनि मैगं एबा गोबां रोखोमनि बेदरफोर संनानै जों आलासिफोरखौ बे दमासियाव जोबोद मोजाङैनो सनमान लानानै जोंङो गाजा गोमजायै बे दमासिखौ जोंङो खुंनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदि आरो गामिनि मानसि साब माबा सानै फैयोब्ला जोंङो बिसोरनि थाखायबो दमासियावथ जोंङो गावनि नखर जानो थाखायल बे फिथाखौ सावनाय जाया नंगौना ओ साफ्रोमबो गामियाव मिथिखायो जे दा जोंनि नआव सोरबा फैगोन फिथा जानाय फैगोन बिसोर दिनै बेलेग थ जादों बेस लोंसावदों होननानै गा निबो मोनसे संनायखौ जोंङो जानाय फैयो माबायदि जादों माबायदि थादों होननानै बिनि थाखाय जोंङो गासैनिबो थाखाय गामिनि मानसिफोरनो होनो थाखाय जोंङो फिथाइखौ गोबांखौनो सावना दोननाय जायो जायजों बिसोरो फैनानै जोंनि ओ बेफोरबायदि फिथाखौ मोनजाफैयो आरो जोंङो बेफोरबायदिनो मागो दमासि सिफोराव गाससिनिबो न न थांनानै साफ्रोमबो नआव हाबनानै बेफोरबायदि खाजा जाहैयो जायो मानसि गैया सोरबा सोरबा मानसिफोरा जोंखौ गावसिनियाव लिंहरो जे जोंहानाव फिथा जानो फै जोंहा फिथा सावदों ओ सा लोंनो फै होननानै गासैबो गाव बागाव न आव ओ मोनसे दमासि हिसाबै फालिनाय हिसाबै सुबुंफोरखौ लिंहरो गावसिनि नआव फैजानो लुगैयो। बेफोरबायदिनो जोंनि थि मागो दमासिखौ फालिनाय जायो। नोंथांनाव आङोनै जे बे मा गोदो मसिननि बाग नसिोरनि गामिथिं जायो जे खुंनाय फोरबो फालिनायनि बागै से रोंगौथि मोनदों बिनि फारसे आङो नों बिथांखौ साबायखर होयो आरो। बेफोरबायदि मागो द म गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि सावनोबो जोंङो रोङो आथि आथिखालाव गोबां मानसिफोरानो मिसिंफोरजोंबो देनायखौ नुनो मोनो। गोदोथ' जोंनिया बांसिनानो उवाल गाहेनफोरजों देयोमोन नाथाय मिसिंफोरजों बांसिन। बिनानै गैयोबा आथा खम जायो होननानै खोनानो मोनो बिनि थाखाय। आथिखालाव माबेबा माबेबा फिथाखौ बानायनो थाखाय जोंनिया उवालआवनो दासिमबो बानायनाय जायो गाहे माबाफोराव जेनेबा दिंखिफोराव। दा आंहा बे आयदानि बागै बुंनांगौआ दमासि बोथोरनि बागै बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथांनिसिम गोजोन्थों। आंनो एसेबां सम होनायनि थाखाय दा एसेन दोनथ'नाय जाबाय गो गोजोन्थों नोंथां।
औ थां नों थां